हेलौ नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों ना? औ खोनादों औ खोनादों दे।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथां फ्रि दङ ना?
औ नोंथां दङ दे।
औ ओ बिदिब्ला नों औ नोंथांखौ कल हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जा जे नोंथांजों फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनायदोंमोन सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावराय जागोन दे।
औ दा बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जोंना जे गोदोनि समखौ लानानै लोगोसे दानि आथिखालनि सम समजों लानानै माने ओ आबादारिफोरा आबाद मावनायजों लोगोसे जे गुबुन गुबुन मिथिंगायाव मोननाय आबादफोरखौ एबा मिथिंगानिफ्राय मोन मोन्नाय मैगं थाइगं बा मुलि बायदिसिनायानो जा फिथाइ बायदिसिना मानो जा जों बेफोरखौ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दासिमबो बाहायना बाहाया एबा नागिरना जानाय हुदाया दासिमबो दङना गैया? एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव दासिमबो जेरै खोनादोंना नोंथाङा? औ औ माहोनो गोदो जेरै ओ हुदा दंमोन जे मिथिंगानिफ्रायनो जोङो बुथुमनानै जानाय बे हुदाया दासिमबो दं आरो। मिथिंगानिफ्राय जोङो गोबां ओ मा होनो गोनांथार बुस्थुफोर बाल बुस्थु मोननाय जायो। ओ मैगंवावबो आरो हासार बायदियावबो जोङो जोबोर बुस्थु मोननाय जायो आरो। जोङो मेगंथिं बुंनो थाङोब्ला जोङो मेगं महरै जेब्ला जोङो ज जब्रा जायो अब्ला जोंङो ओ मानि मुनि गिदिर उन्दैफोरखौबो बाहायो। नुदों जेब्ला जोङो ओ खुगाफोराव गाराय बायदि जायोब्ला बा खुगाफोरनिफ्राय जोङो मोनोब्ला जोङो जेब्ला बेखौ जायो अब्ला जोङो मोनामनायफोरखौ गैया जायो होननानै
खोना
खोनादों आरो।
हेल' नोंथां। खोनादों ना? हेल' हेल' नोंथां खोनादों ना? नोंथाङा खोनादों ना?